अ मो नो थां मा खालामगासिनो
आंङो नै ओरैनो दङ
अ औ औ आंबो नै बिदिनो दायो खामानियाव दं ब थमान ओमफाय दा न'ङाव थांनो ओंखारबायानो आरो ना
अ नोंथाङा मा खामानि मावो ओरैनो
आंथ' दायो ओरैनो मोनसे मा होनो गभर्नमेन्ट जबाव मावगासिनो ओमफ्राय दायो बिदिनो थिनथायाव थि जायो ओमफफ्राय थांनोसैआनो दायो ओमफ्राय नोंथाङ्ला दिनै मा खालामनानै थाखो हथलै
ओरैनो दिनै आंबो मोनसे जायगायाव थांदोंमोन नालाय ओमफफ्राय दा आङो जास्ट माने फ्रेस जानानै दङ आरो
आङो नै दायो थांनो मोनथवाखैनो ओमफफ्राय नआव थांनानै बिदि बिदिनो मोनसे गामिनि मोनसे हाथथायाव बिदिनो माबा माबि मैगंफोर मोनो खोमा बे दाहाय ओरनो बेलासि खासेयाव नायनो सानदों आरो
औ
ओमफ्राय नोंथांनाालाय दाहाय बेलासि फआव मा खालामना थागोन
बेलासियाव आङो आंनाव एसे बागान दं नालाय आं बे बागानाव एसे बेरायलाहैगोन आरो दा
आंनाथ बेबायदि बिसेस ज खामानिजया बेखौनो आरो आंबो हाथायाव थांगोन बिदिनो माबा माबि ला लाबोलाबायगोन
औ मानिे आङो एसे थालिर बागान बानायदों नालाय ओमफ्राय जास्ट बेनिनो एसे एसे माने एसे नायनां नायनांगौ जायो नालाय दा बे बिनिनो आङो दा टाइम दिहुननानै थांसै आरो नोंथां
बेसिबां बिघा दं थालिर बागानालाय
बिगानैल' दं नोंथां
होमबाबोथ' एसेबाबो बिनिफ्राय मा होनो रांथ' आरजिनो हादों
गोबां रां आरजिनो हायो नोंथां माने सोलिनो हायो आरो गावनिया थाख
ओ ओ ओ मा होनो लांग्रा बो
लांग्रायो दङ नोंथां माने बिदिनो बिदाङाव देरस' थाखा खरिया हरो दा मानि मार्केटआ दडाउन आरो दा
औ दायो दाउन ना थिग जेनेबा मा होन नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनियावबो दायो मा होनो बा बानलु सिब्र' बा मा होनो माबो मैगं बिराद सोलिगासिनो माने दायो दा आं जे जायगायाव थायो बांसिनानो खालि बानलु सिब्रुल' गायजोबो। बयबो बेजोंबो बिराद रां आरजिनो हायो। बिजोंबो
औ औ औ ओरैनो बेखौ बानलु सिबफोरखौ मावनायाव मा मा आदब बाहायनांगौ नोंथां।
आ मा होनो- आबादा मा होनो गोदोनि बायदि बे मा होनो ट्रेडिसनेल मा होनो मेथदजों जाया बियो।
अ अ
बेयाव एसे मा होनो दा दानि गोदान जुगनि ओइ मा माखासे टेकनिकफोरखौ बाहायनांगौ जायो। ओइ जेरैहाय नोंङो मा होनो हा मा होनो हाग्रा रज'यैनि थाखाय बेवहाय जिखुनु प्लास्ट ग बनानै होयो आरो ओमफाय माने बिदिनो गोबां जिखुनु एग्रिकालसार डिपार्टमेन्ट बा दा बयबो गावबा गाव गावबा गावनो एसे रोंलांजोबबाय
औ औ औ।
दि मुलि बाहायनांगौ बा मा मुलि सारनांगौ बबे समाव बिदिनो बिबार बारनाय बा थायनायाव बेफोरखौ दायो इदिनो लासैनो मानसिफ्रा रोंलांजोबबाय आरो। आं जा नुदों माने ओरैब बायदि थाखा आरजिनो हायो। मा बेजोंहाय। ओमफाय बिदिनो मा मा होनो मार।
ओम ओम आजिखालि माने जोंङो गभमेन्ट जब खौ मोनदानानै ना नोंथां बेफोरखौनो जोंङो मावनानै माने ओ राहा लामाखौ दिहुननानै लानांगौ नंङा होमबा नोंथां।
बेथ' नोंगौ। दा आंनो दायो जेनेबा बा बेबायदि गभर्मेन्ट जबखौ मावगासिनो नालाय- ओमफाय आंङो बेलेक खौ नुयो आरोना जोंथ' दायो थाइम मते माने सलिनांगौ जायो बा ओ मा होनो जि अफिसनि खोथा गासिबो मानिनांगौ जायो
औ औ औ औ औ
बै बैथिं फारसेथिं नायोबा माने आंनि गोबां जेनेबा सिनायनाय लोगोफोराबो गासिबो दायो बांसिन मा होनो खेथि बा माबा मोनसे बिदिनो बेलेग खामानियाव जायफ्रा इनभल्भ जानानै दं नालाय आं बि आं बि बिसोरखौ माने बांसिन इन्दिपेन्डेत फ्राय बांसिन रां खामायनो हानाय बायदि मोनगासिनो माने ओं ओं दा
बो फुरा दिम मानोना नोंथां बे मा ओ बानलुफोरा आजिखालि नंङा होमबा
बानलु सिब्रुआथ' बिराद दिडिमान्ड दंङ' मान ने आं जे जायगायाव थाबाय थायो बेयाव ओरैबायदि मा होनो माने मा माने बुरजा कुवानटिटियाव गायो आरो ना
औ औ औ औ
जेखौहाय बिदिनो मा होनो जि गोजान बेलेग रायजो बा जोंनि रायजो जोंनि गेजेरावनो माने हरबाव हरख'नो हाया माने
एक्सपर्ट जायो आरो ना?
ओ ओ दायो नै एक्सपर्ट जायो दायो नै दायो फ्राय दायो जोबनाय लामायाव फैबाय खिन्थु माने माइ माइ नैबे माइ गायनाय सिजोनावहाय माने दै थाबाथाय जाया आरोना
औ औ औ
नोंथांमोननि मा मा खेथि जागासिनो ओमफाय दायो जेनेबा नोंथाङाथ' दानि थालिर गायदों होननानै बुंदों
थालिरया दा माबा माने दाथ' जों फिथाइखौ मोना दा जोङो जाफुनायसै आरो दा जों बिफांखौ बिराद आदर लानांगौ दा ओमफ्राय जेब्लानाखि बिफाङा देरै देरै देरनानै फिथाइ थायहैगोन अब्ला जोङो बेखौ माने ओ जानुवारि फेब्रुवारियाव मोनहैगोना फिथाइखौ माने औ बे टाइमाव मोननाय खेथि ओ बायदियै गायदों आरो जोङो ओमफ्राय दा बै समाव माने आ एसे आप जाहैयो आरो अब्ला जों मानिे आरायस' गाहाम मोनो ओमफ्राय मोजां रोखोमनि बिदां थिनस गाहाम मोनो माने बेफोरजों बेखौ जोङो ओरै आदार स्टेटाव साप्लाय हरो बेंगलफ्राव
बे ओ आदार स्टेटआव आरोना उम थिग बिदिनो जोंनाबो एखेयानो उम बेबायदिनो ओ जिखुनु फानलु सिब्रखौ बे आदार स्टेटआवबो हरो जोंनियावबो जेनेबा बिदिनो आरो एखेसो माने एक्सपर्ट जायो बिरादनो
बेफोर बेफोर ओ
बेफोरखौ माने आं दायो बिराद मोजां मोनो आरो नो माने जोंनि लाइमोनफ्राबो माने बेफोरजों बेफोरखौ मावनानै दायो एसेबाबो गावनि आथिङाव गसंथानो हादों दा जेरै नोंथाङा बुंदों नोंथाङाबोथ उम उम। दा बेबायदिनो खेथिनिफ्रायनो एसेबाबोथ जो जों रां आरजिनो हादों उम। आंबो। बेखौनो मोजां मोनदों आरो माने जोंनि जायगायावबो नुदों आङो। बेलेग जायगाफ्रावबो। दा जोंनि जाखां बुनो लाइमोनफ्राबो साख्रि बाख्रि ख्रिखौ नेयालासिनो। बेफोरावनो बेफोरजोंनो बिराद रां आरजिनो खामायनो हादों माने
हायो हायो ओरैनोथ दा नोंथां दैज्लां बोथोरनि सम ओमफ्राय गायनाय फुनायनि जेनेख बि थासारि यो मादि हरो थिंजाय नोंसिनथिंजाय अखा बां। खा आरो सान्दुंफोर दुंना माव
ओम मा मा होनो ओरैनोथ' जोंनि जोंनि गुबै खेथियाथ' माइआनो।
औ औ औ।
माने जेरावबो जेनेबा जखुन नोंथांमोननि जायगायावबो खोमा? ओम ओम खिन्थु देग्लायहाय माने इदिनो अखायालाय मा होनो बोथोराथ' बेलेग मा होनो कम्पयेरिं इण्डिया माने जोंनाव दायो बोथोराथ' बिराद गुसुआनो गाव अखायानो हागासि नो नाथाय होनोमबाबो दै थाजासे अखा हानाय जायाखै बारा
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ।
एसे एसे एसे एसेल' हादों अखाया।
औ औ।
नोंथांमोनथिंबो मा होनो बिदिनो दाना?
दसेनो अखा हायो दसे नो सान्दुं ओंखारो। बेबायदि आरो। माने सानदु खरानोबो जा जोबाखै आरो अखाबो मानि कन्टिनिउ हानाय
उम उम उम
बाना जानाय फ्रेस्टिथि जाथ'वाखै आरो अखा हानाया।
जोंनियावबो एखेयानो नों थां ओं माने माइ गायनो दायो रावबो मा होनो आगबारिनो हाथ'आाखै खायफाया बिदिनो खोथिया फोबाय। ओमबाबो माने मा होनो गावबा गाव दुब्लिखौ हालेवथ'नो हाजोबाखै माने दै थाजोबाखै।
ओ अ दैबानाफोरा दैबानाफोरा मायदि? गोहोम खोख्लैयो नोंथांमोननाव दैबाना जायोब्ला?
दै बानायाथ' आं जे जायगायाव थायो बेयावथ' दैबाना गैया खिन्थु गामि खाथिफोरावहाय एसे दैबाना जायो सम सम
औ जोंनियाव दै बानाया एसेबां मानि ओ गोहोम खोलैया अब्लाबो गा माइ गाय खानायफोरखौ एसे नस्थ' खालामो आरो बांद्राय नङा आरो
उम उम जोंनियावबो जायगा लायै जायगा बेबायदिनो अबेबा समावहाय हाजोनि दै बारा फैबाथाय ओ बिदिनो इस से दैबाना जायो होमबाबो दसेनो रानफिनो आरो बिदिया माने जिखुनु हाजोंनि दैया।
औ औ औ। बिराद दाहाराव फैयो खोमा ना नोंथां?
ओं द' द' बिदिनो दसेनो फैगोन ओमफ्राय दसेनो थांफिनगोन आरो।
औ दैमाफोर दं नामा नोंथां खाथि खाला
ओरैनोथ' बेबायदि दैमा गिदिरथ' गैया होमबाब बोब बिदिनो फिसा फिसा आरो
औ औ।
बेबायदिसो दं बिदिनो दसे ओ मा होनो इदिनो दसेनो लोमगोन ओमफाय दसेनो जोबगोन बेबायदि टाइपनि आरो।
औ औ
ओमफाय दिनैलाय मा होनो मा ओंख्रि मोनजाखो?
ओंख्रिया आङो नोंथां। माबासो दालि जहल जादों ओमफ्राय खार'खान्दाय गोखा एवना जादों।
हाब बिराद गोथाव बेथ' मा खार' खान्दाय एवनाया उम उम आंबो बिदिनो दिनैहाय मा होनो ओंख्रिखौनो फुंआवहाय दालि जानो बाना नै ओइ ए माबा मा होनो मा ओंखाम सोमबाय ओमफ्राय इदिनो माद थाइजौ मोननायखौ इदिनो लगायनानै बेजोंनो ओंखाम जाबाय आरो।
उम उम खहाबोबा ना नोंथां?
उम उम इखायनोथ' होमबा जिखुनु नोंथां मा होनो उनफ्राव रायलायफिननाय जासिगोन।
औ दे दे दे दे नोंथां दे।
थांथ'नोसै आङो।
औ दे दे नोंथां दे दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।